अ हेल' नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाफैदों नोंथां।
औ दा जोङो जानाय आदारनि बागै दसे सावरायनोसै ना नोंथां? नोंथांआ ओरैनो‌ दंडो थायोबा। आ ज जोङो बिदिनो जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो आदारफोर जायो। जोङो फुंनिफ्राय लानानै जोङो मोनासिमाव जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो आदार जानांगौ जायो। जोङो बिदिनो फुङाव जोङो साहा लोङो सा लोंनानै जोङो बायदिफोर जायो जोङो फिथा सौराइ बायदि जोङो थायोब्ला जायो आरो जोङो बेफोरबायायदिखौ जोङो फुङाव समाव जानाय जायो। ओ- आरो जोंहा फुङाव जोङो बिदिनो बायदिसिना साहाफोर लोंनानै जोङो खायफा खायफा बिदिनो फुङावबो ओंखाम जाग्रा दङ बिदिनो फुं फुङाव बिदिनो खामानि मावग्रा थ' फुङाव जालांनांगौ जायो नालाय बिदिनो फुङाव बिदिनो एवनाय बायदिफोरखौ जायो जेरै आलु फ्राय बिदिनो बायदि दालि ओंख्रि फोथारफोर दालि थासिगोन दालिजों आलुजों फ्राय बिदिनो ओ- माने जायो आरो बिदिनो आरो जोंना बेलासि समफ्राव बिदिनो जोङो खामानि मावना फैनानै जोङो माने बिदिनो गोबां खस्थ' जाबाथाय बिदिनो जों बेदरफोर बायदिफोर जानो हायो जोङो जोङो दाउ बेदर बेदर अमा बेदर जोङो गोसोबायदि माने जानो हायो आरो दा जोङो बेफोर आदारखौ जोङो जाथारनो नांथारगोन माने नङाबा जोंहा थांना थानो हानाय नङा जों दा जानाय आदारनि बेलायाव जोङो जों दा जानाय आदारखौ माने जोङो जायोब्ला माने जोङो साफायै जानांगौ जोङो साखोन सिखोनै जानांगौ माने जोंनियाव गासिबो बिदिनो मुवा बेसाद फ्रा माने गोबां बिदिनो लेथ्राफोर थायो नालाय बिदिनो मालाबाफोर जुदि जोङो बाजारनि मोनजायो जों बेफोरखौ माने एसे रुख'ग्रानै जोङो जायोब्ला माने जोंनि जानाय आदारा माने एसे मोजां जायो आरो जोंना बिदिनो न'आव न'आव फोनाय न'आव गायनाय बायदि मैगंफ्रा माने जबायदि जोङो फोनानै एबा जोङो गायनानै बायदि बे मैगंफोरखौ जोङो गोसोबायदि जोङो जानो हायो आरो न'नि मैगंफ्रा माने साबसिन जायो जोङो गोसोबायदि जोङो मुलि होआलासिनो जोङो गावनो न'आवनो जानो थाखाय जोङो। बायदिसिना गायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो बेलेगनिफ्राय जोङो बायनानै लाबो माने बिदिनो गोबां जोङो बिदिनो बायदिसिना मुलिफोर मोनजाफ्लाङो बेयावनो माने बायदिसिना बेमार आजारफ्रा साबफानो नागिरो जोङो माने आरो जोङो आदारफोरखौ जोङो साफा साखोन सिखोनै जायोब्ला जोंनि थाखाय बेमार आजारफ्रा साफानो नागिरा आंनि थाखायनो मोजां एसेबां सा साखोन सिखोनै जानो हायो दा जोङो बांसिनानो माने बिदिनो जोङो लाबोसिगोन लाबोनानै जोङो संनानै जायो संनानै जानायाव जोंहा लासै लासैनो बेमार आजारफोर जालांनो हमो आरो जोंना जानाय लोंनायफ्रा बांसिनानो माने बेदर बायदिसिनाफोरखौ जोंना बांसिन जानाय नुनो मोनसै। बिदि बायदि बेदरफोरखौ बांदाय जानायावनो माने जोंनिया गोबां बेमार आजारफ्रा साफानो हमबाय जोंनिया माने मेडिसिन मुलिफ्रानो बांसिन जाजोबाय दानि दिनाव जों माने मैगं थाइगंफोरखौ एसे खम जासै दानि दिनाव बिदिनो बेदरफोर जायो बिदिनो फुङाव बेलासियाव मोनायावनो मोनायावबो बिदि बेदर जाबाय थायोब्ला माने लिभारफ्रा गाज्रि जायो बिदिनो हजम बिदिनो खस्थ' जायो बिदिनो बिदिनो टयलेटफ्राव माने एसे खस्थ' जानो हमो बिदिनो बेदर थावनि बुस्थु बारा जायोबा बिदिनो जोंनि उदै फाव जोङो गाज्रि जानो हमा जोङो माने थाव बुस्थुखौ जोङो हा हायोबा माने जों गोबां खमायनांगौ जों थावनि बेसाद खौ जायोबा थायोबा जोंना माने उदैफ्रा बिदिनो आ जे फेथि लेभार बायदिसिदि बेमारबो साफान ह गेस्ट्रिक बायदिफ्रा जों बेफोर बेमारफोराव जायोब्ला माने जोंनिया ओंखामफ्रा थाब उखैया जायो बिदिनो आरो जोंना ओंखामखौबो जानो हाया जायो बहाबा जायो जोङो थिग टाइम मथे जोङो ओंखामफोरखौ जोङो जानो गोसो जाया हायाबो आरो आरो जोङो टाइम जानाय लोंनायखौबो टाइम मथे जानांगौ बेल' होसोथाबनानै जोङो जानाय आदारखौबो जोङो जायाबा जोङो माने एसे लिभार फार माने एसे टाइम मथे खारबाय थायाबा माने जोंना जो लासैनो प्रब्लेम जालाङो आरो थामजि जोंहा ब्रैजि बोसोरसोनि उनाव माने बिदिङो जोंनियाव दानायाव साब सफ्रामनावो माने ब्रैजि बोसोरबाथाय बेमार साबफानो हमो माने बे जानाय आदारनि सायावनो जोङो जानानै माने जोङो बायदिसिना बियाम एक्सारसाइसफोर खालामनाय जाया जोङो खालि जानानैल' जोङो थायो बिदिनो खामानिफोर मावसिगोन थासिगोन जोंना माने बिदिनो फुंनि एक्सारसाइस फोर माने जोंनाव थाया जायो बिदिनो दैफोर लोङा जोङो फुङाव जोङो माने जामुं आदारजों लोगोसे जोङो देहाखौबो साफा खालामनांगौ बिदिनो जोङो दैफोर फोर लोंनांगौ जोङो थिग टाइम मथे जोङो बेफोरखौ जोङो लाफाबाय थाबा जोङो जानाय आ आदारजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ लायोबा माने जोंनियाव बिदिनो बेमार आजारफ्राबो साफ फानो हाया बिदिनो जोंनियाव माने बिदिनो जों बेमार आजारफोरजों माने सौसिनो हानाय जोंनियाव माने गोहो फैगोन जोंनियाव बांसिन देहा सोलेराव माने गोबां बिदिनो जिबखिफ्रा माने बिदिनो बोलो गोरा जायो जोङो माने एक्सारसाइस खालामनायनि थाखायनो माने बिदिनो थैफ्रा खारस्रायो बायदि बायदि माने गोबां बिदिनो बेमार आजारफोर मान एक्सारसाइसनिजों गेजेरजों माने साफ जायो एबा मोजाङा मोजां जानो हमो दा होमबा नोंथाङाबो बिदिनो जानाय लोंनाय आदारनि बागै एसे फोरमायदो साखोन सिखोन साफा बायदिफोरनि बागै बेसे
औ-औ नोंथां जोंना दा जानाय लोंनाय बा जानायनि बागै सावरायनो होनोब्ला जोंना मइेनलि मेन खार'ना जाहैबाय जोंना आदार जानांगोन आदारा थिग थानांगोन जों जेब्ला आदारखौ जायो अब्ला जोङो जोंथ' जोंनि बर' हारि बा जोंना नैबे जोंनि थागिबि सुबुंफोराहाय बांसिन जोंना माइ आबाद नङा होमबा माइ माइ बा माइरं जोङो बे माइरंखौहाय जोङो ओंखाम बानायनानै संनानै जानाय जायो आरोखि दा जोंना बेयो जोंना ओरैजाय बायजोआरि बायजोआरि हादरनिफ्राय लाबोनायनि माइरंआ एसे आलादा जायो आरो नैबे जोंनि गावनि न'आवनो बा न'आवनो दोननानै जोलै दोननानै गायनाय माइनि आदारा बेलेग जायो नङा होमबा नोंथां दा बेवहाय जोङो न'नि आदारखौ जों नुयो जे जों न'नि माइरंखौहाय जों नुयो जोंना जेब्ला जोङो माइरंखौ सुयो सुनानै दोननायनि एसे उनावहाय जोंहा रनन्दै ओंखारो नङा होमबा बे रन्दैखौहाय जोङो बायदि ओंख्रिफोरावहाय होनो हायो आरो जेरैहाय जोंना दा मैथा थाबाय ओरैजाय जोंना दालि दालिफोरावबो होबा होजायो आरो ओरैज जोंहा ओ अनला अ उनलायाव होआमोन नामा जायखिजाया बेफोरबादि माने जोंनि बर'नि जिथु ओंख्रि संग्रा बे ओंख्रियावहाय जोंनि रन्दैखौ होनो हायो आरो दा गुबुन बायजोआनिफ्राय फैनाय जनाखि बे माइरं बे माइरंनि रन्दैया रन्दैखौ जोङो बेबायाददि जोंनि बर'नि जिखुनु ओंख्रि बे ओंख्रियाव होनो हाया आरो मानोना बै माइरंनि जिथु पाउदार बे फाउदारा माने गाज्रि रोखोमनि आरो जानो हागौ हयथ' बेयो केमिकेल गोनां बे हिसाबै जोंनि नैबे बायजोआरि जायगानिफ्राय फैनाय माइरंनि रन्दैखौ जोङो जोंनि जानो गोनां नैबे ओंख्रिफोराव होनाय जाया आरो दा जोंना बे जाहैबाय आरो बिनि उनाव दङ जोंना मैगं थाइगं बा आबादनि जोंना मैगं थाइगंङा जाहैबाय जोंना न'खरावनो गायनानै लानाय माखासे मैगं थाइगंङा जोंना फ्रियै ज मोजां जायो नोंथाङाबो दानि बावैसो फोरमायलांदों जे आ न' जुदि मैगं थाइगं गायखानाय थायो अब्ला जोंना बे गुबुन माने किमिकेलारि मेडिसिन होआलासिनो जोंनि न'आवनो थानाय बायदि रोखोमनि गोबोर हासार बा जोंनि न'आवनो थानाय हासारफोरखौहाय जोङो होनानै मैगंखौ जुदि आं फेदेरनो हायोब्ला बा रैखाथि लाखिनो हायोब्ला जोङो बेखौनो आरामसे मोनज जानो हायो आरोखि नाथाय जोंना मा जायो गुबुननिफ्राय लाबोनाय बा बायनानै लाबोनाय मैगंफोरावहाय बांसिनानो आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंना केमिकेल होनाय जायो नङा होमबा बे केमिकेलावहाय जोंना दडायरेक्ट संना बायनानै लाबोनोसै बिनिफ्राय संनानै जानाय जानोसै बेबादिनो जोंना माखासे बेमार आजारफ्राबो साफानो हमो आरो दा लासै लासै जोंना बेफोरबायाददि रैखाथि गैयै संनानै संना खावना जानायावनो जोंना हरखाबै बेमार आजार जायाब्लाबो लासै लासै जेब्ला जोंनि बैसोआ रेबलाङो अब्लासो जोंनि देहायावबो माने बैफोरबायाददि साइद इफेक्ट बेराम आजारफोरा हमनो हमो हमो आरो जेनेबा साबफानो हमो दा बे हिसाबै जोंना जि जिनाखि जोंनि जानाय आदार बे जानाय आदारखौ जोङो जेब्लाबो सांग्रांथि थानांगोन आरो जोंहा बायदि रोखोमनि जेरै जोङो गोदो जायोमोन अनलाजों दाउ ओरैजाय सबायाइजों साम' बायदिसिना रोखोमनि बर'नि ओंख्रि लाइ लाफा मैगं बेफोरबायाददि मैगंफोरखौहाय जेब्लाबो जोङो जाबाय थानांगौ आरो बैफोरबायदि मैगंफोरासो जोंनि बर'नि गाहाय आदारमोन नङा होमबा जों जाय ओंखामखौ जायो बे ओंखामजों गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा सोलिबोबाय थानाय नैबे ओंख्रिफोरखौहाय सुवद गोनांबा ओ गोथाव होननानै जोङो बुंनाय जायो बांसिनानो नाथायबा दानि दिनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जानायनि सायाव जों थाव बायदिसिना बेफोरखौबो जों नुदोंसै आथिखालनि जिनाखि थाव ओंखारनाय बे थावाहाय मोजां नंलिया जायनि जाहोनाव जोंना गोबांथाव जानायनि थाखायनो जोंनि लिभारफ्राव माखासे दडाइजेस्ट खालामनाया प्रब्लेम जायो जायनि जाहोनाव जोङो दिनै मालाबा समाव ओ जोंनि जिनाखि हजम जानाय बे हजमाबो थिग जाया आरो गेस थिग जानाय बायदि रोखोमनि जेंना जेंसिफोरा जोंनि गेजेराव नुजायो आरोखि दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नै
जागोन दे नोंथां
औ नोंथांजों बेखिनि गावनि मोनदांथि बा जानाय जोंनि जामुं आदारनि जेनाखि मोन्दांथि मोननाय बेखौनो नोंथांनिसिम सेयार खालामनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां
आ दे नोंथां
औ बिदिब्ला मोनाबिलिनि फिन खनसे